औ
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों दे।
औ बिदिब्ला जुनारफोर खौ माबायदि फिसियो जुनारफोरखौ माबायदि
औ
फिसियोब्ला बांसिन जों मोजां खालामनो हायो बिनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे एसे
अ जोंहाथदा बोरमा माबा दं। मोसौ जिता दं।
औ
आरो अमा अमाबो लानाय जायो। अमाखौ जोंहा मा थाम फिसिदों।
औ
बेनिफ्राय बोरमाखौ ओ
औ
माबायदि फिसियोब्ला? साबसिन जागोन बेनि बागै एसे बुं।
औ-औ-औ बोरमाखौथ जोङो। गोबाङानो फिसिनायखौ जों नुनो, मोनो बिनिफ्राय जोंहानि नखराव बोरमायाथ बुङोब्ला जोंहा बोरमा बिमा मानै दं। बिनिफ्राय बिनि। बिदिनो देग्लाय बोसोराव फिसा होदों आरो। बोरमा बिमा मानैबो। मा मासे मानै। मासे मानै, बेफोरबायदिनो जोङो बोरमाफोरखौ फिसिनानै गिदिर खालामनायनि उनाव जोङो बेखौ फानोब्ला, रां मोनो रां आरजिनो हायो आरो। बेनिफ्राय, जो बोरमाफोरखौ हागौमानि फोथाराव गांसो जानो लांनांगौ, आरो जुदि गांसो खाथियाव गैयाब्ला फोथारफोराव गांसो गैलाबा दाथ दैज्लां। बोथोर नालाय बेनिखायनो माइ गायनाय खोथिया फुनायनि थाखाय फोथारफोरावबो गांसोफोरा गै गैला। बेनिखायनो। नखरावनो जोङो बोरमाखौ खाना दोननानै दंफांनि बिलाइ। जेरै खान्थाल बिलाइ, थाइजौ बिलाइ, सोमलि बिलाइ, रुमिस्था बिलाइ, बिनिफ्राय गाम्बारि बिलाइ, सौरा बिलाइ बेफोरबायदि दंफांनि थानिफोरखौ जोङो दानना लाबोनानै बोरमानो जोङो होफैनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बोरमाफोरखौ बोरमा फिसा फिसाखौ जाहाथे बियो फानथाबा जेनेबा बेखौ जोङो गिदिराव लासै जा थे फेदेरनो हायो बिनि थाखाय जोङो बोरमा फान्थाफोरखौ खासि खालामनानै दोननाय जायो। बोरमा खासि खालामनानै दोनोब्ला बोरमाया थाब देरो आरो बेखौ जोङो खासि खालामखांनायनि उनाव। एसे एनै जोङो दाना जेरै माइरं, ओंखाम, गुन्दै, साफर बेफोरबायदि जोङो जाहोनांगौ जायो। आरो खायफा खायफाफोरा दखाननि फ्राय बायनानै मोननाय गलाफोरनिफ्राय बायना मोननाय मेरि बिस्कुट बेफोरबायदि ओ गमजों बानायनाय बा आटाजों बानायनाय बेफोरबायदि मेथायाइफोरखौ लाबोनानै बोरमाफोरनो जाहोनायखौबो जों नुनो मोनो। आरो खायफा खायफा मानसिफोरा थाबनो गिदिर जा फथों होननानै डक्टरनिफ्राय एसे एनै भिटामिनफोर लाबोनानै जाहोनायफोरखौबो जों नुनो मोनो, आरो बोरमाफोरा जाहाथे बेराम आजार जाया, बेनि थाखाय बिसोरो बिजिफोरबो होनानै दोनो। आरो हरफोराव जाहाथे थाम्फैफोरा अरनानै बिसोरखौ बेराम खालामा, उन्दुनायाव जाहाथे बिसोरो मोजाङै मोजां उन्दुनो हायो, बिनि थाखाय मोसौ गुलि बोरमा गुलिफोराव जोङो मुसारि होनानै दोननायखौबो जों नुनो मोनो आरो। मुसारि होनानै दोनो ब्ला बोरमाफोराबो मोजाङै मोजां उन्दुलांनो हायो मानो होनबा थाम्फैहरोब्ला बिसोरबो उन्दुनायाव एसे उसुबिदा जायो। बेनिखायनो जोङो गोबां मानसिफोरखौनो बेबायदि दानि जुगाव मुसारि होनानै दोननायफोरखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय आरो मोसौ मोसौ बुङोब्लाथ जोंहा नखराव। मोसौ गाइ मासे दं बेनिफ्राय फिसाया मोसौ गायनिनो माथाम दं आरो एसे गिदिर एसे फिसा आरो दा फिसा मासे जे जोंहा नखराव दा गाइखेर होबाय थानाय। मासे मोसौ दं आरो, बेनिफ्राय जोङो मोसौनिफ्राय गाइखेरखौ जोङो सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानै सेरनानै, गाइखेर साहा लोङो आरो। बेनिफ्राय मोसौ। खौबो बिदिनो। जोङो फुंबिलियाव गाइखेर सेरखांनायनि उनाव, सातथा साराय सयथा बेफोरबायदि टाइमाव जोङो मोसौखौ गलिनिफ्राय दिहुननानै फोथाराव लाना थाङो, बेनिफ्राय फोथाराव गांसोफोर बांद्राय गैयाबाथाय जोङो मोसौफोरखौ जिगाब गोरानखौ होनानै जोङो बहाबा साहफोराव खानानै दोननाय जायो। नङाब्ला जोङो नआवनो। ओ दंफां साया फोराव खानानै जिगाब गोरानखौ होनानै दोननाय जायो आरो। बिनिफ्रा, ‌ मोसौखौ जोङो मोसौ फिसायाव फानोब्लाथ बांद्राय जोंहा मुलाम्फा जाया नालाय, बेनिखायनो मोसौखौ जोङो देरनानै फानोब्ला बांसिन मुलाम्फा जायो बेनिखायनो जोङो मोसौ दामब्रि जायोब्लाथाय जोङो नआवनो जोलै फेहेरनो थाखाय जोङो नआवनो लाखिनाय जायो आरो मोसौ दामब्रा जायोब्ला जोङो मोसौखौ हालुवा एबा गिदिर खालामनानै फाननो थाखाय जोङो मोसौखौ खासि खालामनानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय जाहाथे गिदिर जायोब्ला जोङो बेजों हाल एवनोबा गिदिर खालामनानै फाननो हायो बिदि साननानै जोङो मोसौखौ फिसिनाय जायो आरो दानि जुगावथ गोबांखौनो जोङो मोसौफोरजों हाल एवनाय नुनो मोनला बेनिखायनो मोसौफोरखौ गोबाङानो रां आरजिनो थाखायनो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो मोसौनिफ्राय जाहाथे जोङो गाइखेर-गाइखेर मोननो हायो न खरावबो लोंनो खायफाया गाइखेरखौ फाननानैबो रां आरजियो नङा होनबा
औ औ
बिदिब्ला नोंसोरनिथिं मोसौफोरखौ बोरमाफोरखौ माबायदि जोथोन लायो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ दे खोन्थानायसाय
मोसौआथ ओ बांसिनानो दुब्लि फोथाराव हेगारनानै हैनाय जायो
औ
दोनदालबो होयो। दाथ' दैज्लांबो बयहाबो फोथाराव माइ गायबाय बेनिखायनो जोंहा ओ खाथिनिनो दैमा दं
औ
सेर सेर मोसौखौ बांसिनानो होयो।
औ
बिदिनो सोरबाफोर न'आवनो लाखिनानै गांसोफोरखौ हानानै न'आवनो जासो-जाहो फैयो।
औ बेनिफ्राय मोसौखौ
औ
औ जेनेबा औ फान बाजारफोराव फानो ना न'आवनो लाखिजोबो नोंथांलाहा
मोसौआथ फानजोबनाय जाया जोंहा गाय मानै दं आरो हालुवाबो दं नालाय बेखौ बेखौ हाले हालि हेवनायावनो बाहायो। बेनिफ्राय जा मोसौ गाय दं बे मोसौ गाइनिफ्राय जोंहा गाइखेर मोननायखौ फानोबो। न'आवबो साहा लोङो आरो बेजोंनो पनिरबो बानायो।
औ।
बे पनिरखौ बानायनानै फाननानै रा
औ औ।
रां गोबां मुलाम्फा मोनो आरो।
औ।
बेनि उनाव ओ गाइखेर दाखा गाइखेर दाबा दाखा बानायनानै न'आवबो जायो आरो गुबुननोबो फानना नै रां मोनो।
औ। बेनिफ्राय उम दानि जुगावथ' पनिर आरो गाइखेर दाखा बेफोरनि राङा गोबां जाबोबाय नङा होनब्ला?
औ औ।
बेफोरखौ माबायदि बानायो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागो
औ।
पनिराथ' ओ गाइखेरा एसे बुरजायानो नांगौ।
औ।
ओ बेखौ गोखै
औ।
गारबा
औ।
गोखै बुस्थु होनानै बिखौ गावहैयो।
औ।
गावहोना गावहोनानै बिनिफ्राय जा ओ गाइखेरा जे गथा खायो बे गथा खानायखौ फ्रिज बा ओ गुसु जा ग्रायाव दोननानै लाथा खाहोनानै बेखौ बानायनाय जायो आरो।
बेनिफ्राय बेनिफ्राय मिस्थि माने रस गला बेफोरबायदिबो बानाय जायोना? औ। बेखौ न'आवनो जायो ना बाजारफोराव फानहरो?
बिदिथ' फाननाय जाया न'आवनो जानाय जायो आरो बिदि बानायनायफोरखौ
औ। बिदिब्लाों नों-नोंथांमोननि ओनसोलाव मोसौ बोरमानि रांफोरा जेनेबा बाजारफोराव मार्केटफोराव बेफोरनि रांफोरा बेसेनफोरा बेसे बेसेयाव फाननायखौ नोंथाङा खोनानो मोनदों।
आंथ' बिदि बाजार फोराव ओंखारलांनाय जाया नालाय बांसिनानो
औ।
जोंहानि आफायासो उम फाननो लांनाय जायो बेनिखायनो दामफोर खौबो एसेबां मानि आं मिथिया आरो खोनानाय बायदिब्ला दा मोसौ लाना मोसौ
औ औ।
हालुवा मोसौफोरखौथ' ओ बिदिनो एसे गोदोरफोरखौ दाम मोनो आरो बांसिन बिदिनो दाइनजौ दाइनजि रोजा गाहाम मोननाय खोनायो
बिदिनो गिदिर गिदिर ओ जेनेबा मै-मैसो बिदि मैसोफोरखौ जेनेबा मैसो बाय सिदेर सिदेर गिदिर गिदिर हालुवा मोसौ बेफोरखौथ' ओ जरा फानोब्ला जोङो से लाखनिबो सायाव मोननायफोरखौ दानि जुगाव खोनानो मोनो आरो उम मोसौफोरनि बेदरखौबो जाहाथे गुबुन धोरोमनि मानसिफोर जेरै ओ मुस्लिम ख्रृष्टान बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो जानायफोरखौ खोनानो मोनो आरो बेनिखायनो बिसोरनि बेदरफोराबो मार्केटआव गोबां जाबोगासिनो बेनिखायनो मोसौफोरखौ फिसिनो हायोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो दानि जुगाव नङा होनब्ला? आरो बे फोरबायदिनो बोरमा बोरमा खासि बोरमा बिमा बेफोरनि बेदरखौबो गोबां मानसियानो जानो मोजां